औ
नोंथाङा ओरैनो दंना
औ औ दङ नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांनि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
जेनेबा जों - जेनेबा जों दा आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ
नोंथाङा एसे फोरमाय नालाय जोंनिया आबाद मावनायनि सोमोन्दै
औ औ जोंनियाथ' बोथोरखौ नायनानै जों गोबां बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावनो हायो। जेरै जों दैज्लां बोथोराव माइ आबाद लेस्रा गोबां बायदिसिना आबादफोरखौ मावनो हायो जों मेसें बो थोराव आलु ओम आलु ओ बेसर मटर ओ
औ
बायदि गोबां कबि बेसरनि आबादफोरखौ जों बेयो जों आं नोंथांनि ओ नोंथांनो दा जोङो दैज्लां बोथोर बेफोर आबादफोरखौ आरो
औ।
मावनो हायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनि
औ फोरमायलाय नोंथां
जोङो दैज्लाङाव जों गाहायै ओ माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो ना नों
औ नंगौ नोंथां।
जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो। खोथिया फुनाय जायो जों बे खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ खमायनांगोन ओ जों बे माइज्लि माइखौ जोङो गिबियावनो दैयाव ओ बस्थायाव सोनानै दैयाव ओ सानसे ओ सानसे साननै बा हरसे हरनै सोमनानै जोङो दोनो बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै हायाव हाफोराव ओ दोननाय जायो। आरो जों बेदों हायाव ओ आरो जों बेवहाय ओ लाय बिलाय नङाब्ला थास' खौ खोबनानै जों दोननाय जायो जाहाथे ना बेफाया गुदुं जानानै जोंनिहा गाजाव बेनि उनाव जोङो बे खोथिया होनो थाखाय जोङो हाखौ बोरि हा नायनानै जोङो मोजाङै हालेवग्रोना लानाय जायो आरो मोजाङै थोमोननानै लायो। ओ जों हालेवनो थाखाय जोङो एबा ट्रेक्टर बेफोरनि हेफाजाब लायो बे उनाव जों हाखौ फोमोनखांनानै जों बेलि माइखौ फोनानै होनाय जायो।
औ
बे माइग्लिनायखौ फोखांनायनि उनाव जोङो फैसो थानानै जोंनिया बे माइब्लि माया एसे गोलाव गोलाव जायो बे अ ओ जेब्ला बे माइ बे फोनाय
औ
एसेक गोलाव जायो अब्ला जों बेवहाय हासार होनाय जायो जाहाथे जोंनिया बे खोथियाया एसे गोजौ जायो आरो फुंनो थाखाय मोजां जायो।
औ नोंगौ नोंथांथार नांगौ
होोखांनायनि उनावनो जोङो साननैसो थानानै जोंनिया खोथियाया गोलाव जाबाय जों बेखौ खुनानै लायो आरो आखा बानायनानै जोङो
औ
फिसा फिसा आखा बानायनानै जोङो बेखौ फनानै दोनो जा बे जोंनिया रोगानायाव ओ हेब हेफाजाब जायो।
औ
जोङो खोथिया फुनायजों लोगोसे जोङो जा गोनां हा बेखौबो जोङो गिबियावनो खोथिया फख फुखांनायनि सिगांनो जोङो खारायग्रोना लाजायो। बेनि उनाव जों बे खोथियाखौ जों थांब्ला जोङो बे मोजाङै फोमोननानै लायो आरो। ओ ओ बे दुब्लियाव फोथाराव दै थानाय बायदियै जोङो आलिखौ मोजाङै होनानै लाग्रोयो।
औ
बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावखांजोबनायनि उनावनो जोङो
ओं औ नंगौ
गायनो थाखाय गामिनि सिख्ला एबा बुरै आइजोफोरखौबो गायनो होनाय जायो।
औ नंगौ
बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला जोंनिया बे माइ गेजेराव माइ रुवा रुवा गेजेराव जा हाग्राफोर रज'यो बेफोरखौ सफाहा खालामना होनांगौ आरो ना नोंथां। ज माइफोरा एसे मोजां जायो आरो
औ नंगौ
औ बेफोर हाग्राफोरा बे माइ बिफां जेबो खालामा बेनि थाखाय जोङो बे हाग्राफोरखौ मोजाङै बासिना होनांगौ ओ बे हाग्राखौ जोङो मोजाङै बा सिखांनानै बेव हासार होनांगौ आरो ना नोंथाङा जाहाथे जोंनिया दा एसे खारखाङो आरो लाइ बिफांफोरा जोंनिया एसे मोजाङै जायो
औ नंगौ
जों हाखार होखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो गोबां बैयावबा बैयावबा जोंनिया माइ बिफांफोरा एम्फौफोर अरो जोङो बेफोरफोरखौ हर हरबा जों बेवहाय बायदिसिना रासायनारि मुलिफोर बाहायो आरो ना नोंथां
अ
बेफोरखौ बाहायखांनायनि उनाव जोंनिया साननैसो थानानैनो
औ
जोंनिया माइआ थरायो जायखौ जों बिबार बारनायबो होनना बुंनो बे जोंनिया माया थरायखांनायनि उनावनो जोंनिया साननैसो थानानै माइ बिलाया ओंखारबोयो जेब्ला माइ बिलाया ओंखारबोयो अब्ला बेनि साननैसो सिगां जोंहा आरो फिन खेब हासारखौ सारनाय जायो आरो ना जोंनिया जायफोरा बे मोजाङै ओंखारो आरो मोजां
औ औ
जोङो फिथाइ ओंखारखांनायनि उनावनो जोंनिया साननैसो जानानै बे माइआबो मोनो आरो हानोबो जायो जोङो माइ बांद्राय मोनहोनोबो हाया जोंनिया माइआ बांद्राय मोनोब्ला जो बियो सेरेमनानै जोंनि माइआ माइ फिथाइया सिरिनानै थालांजोबो बेखायनो हायोब्ला एसे गो ङावनो जोङो हाना लानांगौ नोंथां जोङो माइखौ हाखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय माइ हाबाय थाब्ला जोङो बेवहाय मुरथि सरना गालां ओ बेखौ जोङो जोङो आरो मोनसेबाव
औ
ओ दांग्रि सरबावो जोंनिया न'आव लाबनायाव मोजाङै
औ
एसे ओ हेफाजाब जायो। ओ जोङो न'आव लाबखांनानै बे माइखौ ओ जमा खालामना ओ ज जमा खालामनानै जोङो माइखौ नानाय जायो आरोना
औ नंगौ
जोंनियाथ' गोदो ओ मोखौजोंसो नायोमोन। ओ माइफोरखौ दानाथ' जोंनिया गोबां बायदिसिना मिसिं ओंखारबाय। जों दानिया बांसिन बांसिनानो मेसिन जों नायो जोंनिया ओ समा समनिबो आंखाल जायो नालाय जोंनिया मोसौजों नाब्ला समाबो
औ
एसे ओ थाबनो जायो।
नंगौ
बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां। नोंथाङाबो दा ओ मेसें बोथोरफोराव माबायदि आबाद फोरखौ मावनाय जायो मा मा आबादा जोङो साबजाथाव जायो बेफोरनि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनियाथ' आबाद बुङोब्ला नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय जोंनिया दा नोंथाङा जेनेबा फोरमायनो होनाय नालाय मेसें आबादनि आबादखौनो एसे फोरमायनि आं मेसें बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोंनिया जोंनिया मेसें आबाद निल' नङा जोंनिया बोथोरनि आबादखौ बोथोराव गासिबो मावखानाय नङा होमबा मानो होनबा जोंहा आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोनो नङा होमबा जोंनियाथ' गोबां मानसियानो जोंनिया गासैबो जोंनिया साख्रि बा जेनेबा बिजनेस खालामजोबा नालाय जोंनि गासैबो मास आनो जोंनिया खम गोबां मानसियानो जोंनि गाहाइ सा सा जेनेबा गाहाय साहाराय बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबादानो बेनि थाखाय जों गोबां आबाद मावो जेरै मेसें बोथोराव नोंथां बुंबाय जेनेबा मेसें बोथोर समाव फैनाय लोगो लोगो जोंनिया हाया जेब्ला जोंनिया माइआ थांनायनि उनाव ओरैनो थायो अब्ला बे समाव जोंनिया थारखौ एवखाजोबनानै जोंनियाव गोबां जायगायावनो जों बेसर गायनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा? जोंनि ओनसोलफोरावबो गोबां बेसर गायो बेसरनि अनगायैबो सोरबा सोरबिफोर फोथार खौ एवा लाफानो बा एवनानै बेवहाय मटर फोना दोनो। खायफाया एवा लाफानो फैयो खायफाया आरो एवनानै फैयो आरो बेनि अनगायैबो गाजर, लाइ लाफा बायदि रोखोमनि गोबां जेनेबा गोबां गोबां जेनेबा बुंस' हाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौ गायबावो जोङो बेयाव आरो दा जोङो गाहायै बुंनो थांबाय जोंनिया बेसर आरो आलुखौनो गोबां बांसिनै गायनाय नुयो जोङो। बे औ बेनि अनगायैबो जोंनिया लावफोरखौबो गायो थायसुम, बानलु बेनो कबि बेफोरखौनो मान मानसिफोरा जोंनिया गोबां मानसियाथ' गोबां गायनानै जेनेबा जोंनिया हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा जोंनिया दा जोङो बे फोरखौ बायनो थांब्ला जोंनिया माबा नों जेनेबा आलु सेरसे बायनो थांब्लाबो जोंनिया जेरै बाजि रां थामजि रां बिदि लायो नङा बा
औ औ।
औ बिदिनो जों न'आव गायब्ला जों जोङो न'नि जेनेबा जों बेवहाय बाजारा नांगौ। मा होनोलाय बेयाव जोङो राजथान्नारि हासारखौ एसेबां बाहाया बेनिखायनो बेयो जोंनि देहा सोलेरखौबो मोजाङै लाखियो आरो जों दा बा फोरनिखौ बुंनो थांला बेवहाय बाराद्राय नांगौ बिबांनि बेवहाय जेनेबा रासायनारि हासार बाहायनानै जेनेबा थाबैनो देरहोनाय बा मानाय बेनि जाहोनाव बेफोरफोरखौ जेनेबा एसेबां मोजां जाया आरो ना। बेफोरखौ जानानै जोंङनो बेरामबो जानो हागौ। बा जोंनि सोलेराबो खहा जानांगौ बेनो आरोना औ। बेनि थाखाय जोङो न'आव गायनानै जायोब्ला जेनेबा जा एसे हा दं बेयावनो जों न' फोराव गायना जायोब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गोयैनो थागोन बा मोजाङैनो थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेनिखायनो जों हागो मानि जोंनिया न'आवनो मावनांगौ। आरो ओमफ्राय न'आवनो मोजाङै जानांगौ जाहाथे जोंनि सोलेरा गोग्गोयै थायो। मोजाङैनो दाखायो औ आरो जोंनिया गोबाङानो नोंथाङा बुंबोखाबाय जेरै माइ आबादा जोंनि ग बाहायखा मानो होनब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोराव जोंनिया अखानि अनजिमाया अखानि अनजिमाया गोबां नङा होमबा? अखानि बिबाङा जोंनि साहा सानजाफोरावथ' जोंनि अखानि बिबाङा गोबां नालाय। बेखायनो जों माइ आबादखौनो मावगोन बिदिनो आरो दे होमब्ला नोंथां जोंना। समावबो थथ'बाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथिफारि बाथ्राफोरखौ मिथिबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां होनबा जोंनिया।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।